हेल' नोंथां हेल'
अ
अ खोनादों अ खुलुमबाय नोंथां अ नोंथांजों आङो औ खुमाय नोंथां जाहांसै गोनांथार आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै फनखौ खालामनाय जादों जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोनना आंजों?
औ सावरायनो हागोन नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा आंनो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि मोसानाय खेराइनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां
अ नोंथां बिदिब्ला नोंथां आंनो फोरमायनाय
औ खेराइ मोसानाय होनोब्लाथ' जोंहा खेराइ फोरबोखौ बुंग्रोनांगोन
ओं नोंथां
औ ओमफ्राय खेराइ फोरबोआ जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे बाथौ धोरोमजों लोब्बा गोनां फोरबो बेवहाय औ खेराइ मोसानायाव जोंहा मा मा आगजु नांगौ होननानै बुङोब्ला खाम सिफुं जथा दाहाल थुंग्रि
ओं नोंथां।
ओमफ्राय खुरै दाउथेन बेफोरबायदिखौ नांगौ जायो आरो ओमफ्राय बेवहाय खेराइ मोसानायाव सासे दौदिनि थायो दौदिनिया जोंहा हिन्जाव मानसिया जायो ओमफ्राय बिनि
दौदिनिजों लोगोसे सासे दौरि थाफायो बे दौरियाहाय सा गोथार मानसिया जानो नांगौ आरो। बे औ ओमफ्राय जोंहा बेवहाय जोंनि खेराइ मोसानायावहाय जोंनि माखासे भगबानफोरासो ओ फैनानै मोसाफैनाय जायो नालाय बिनि थाखायनो बे मो माबाबा सासे भगबान थांखाङोबा मान दौनि खौ दसे हमथाथनांगौ जायो आरो बेनि थाखायनो दौरिखौ जोंनो नांगौ जायो ओमफ्राय बेजोंनो लोगो से जोंहा दामग्रा देग्रा हानजाफोर थाबाय जेरै खाम दामग्रा सिफुं सुग्रा। जथा दामग्रा बेफोरबायदि थाबाय आरो जोंहा दौदिनिखौ जिरायहोनो थाखाय उम सरासनस्रा दस्रा दंफांनि खामफ्लाया लानाय जाया दस्रा दंफां खाम फ्लायखौ जोंहा बाहायनाय जाया आरो बेवहाय जोङो माबा गाम्बारि खामफ्लायखौहाय माबानाय जायो बाहायनाय जायो औ बेजोंनो लोगोसे सानै बैराथि थाफायो बैराथियाहाय बे खेराइ फुजायाव नांगौ जानाय माबाफोरखौहाय मुवा बेसादफोरखौ जगायनानै होयो आरो जेरै गय फाथै ओमफाय माइरं दन माखासे नियम नितिफोर थायो आरो। बेवहाय बेखौहाय बै बैराथिफोरा जगायनानै होयो ओमफ्राय औ बेजोंनो लोगोसे बैहाय गाम खेराइखौहाय जाय खुङो आरो बैयावहाय ओरैनो दौदिनिजों मोसाफाग्रा जोंहा माखासे माबाफोर थाफाबावो आरो हानजाफोर। ओमफाय बे हान्जाफ्रा ओ गान खनाय खनै माबायो आरो मोसा मोसा दौदिनिनि उन उन मोसाफायो ओमफ्रायो बेवहाय जोंना गिबियावनो माबा खेराइ मोसानायावहाय माबा गंगा देबि होननाय मोदाया फैयो आरो। ओमफ्राय बियो खेराइ जानाय जायगाखौहाय दै सान्थिजों सारस्रांजोबो आरो सारस्रांनानै बि गोथार खालामो बिनि उनावहाय ओ जोंहा सासेनि उनाव सासे सासेनि उनाव सासे जोंनि भगबान फोरा फैयो आरो ओमफ्राय बेवहाय बै दौदिनिया जोंनि गाम माबायावहाय माखासे खोथाफोरखौ सोंनो हायो आरो जों बुजिख'नो हायै बा मोनथिनो मोनै माखासे खो थाफोरखौ दौदिनिनि खुगाजों खोनानो मोनो आरो जों भगबाननि थ्रु माबायैहाय गेजेरजों दौदिनिनि खुगाया फोरमायो आरो मानि खौहाय भगबाना माबायो फोरमायो। दौदिनिनो ओमफ्राय भग'वान माबाया दौदिनिया जोंनो खोन्थाबाय। बेबायदि आरो औ ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंहा बे खेराइ मोसानाया जोंहा माबा गोबाव सम जाबाय थायो आरो ओ माबानि थाखायल' नङा बे नै घन्टा थाम घन्टा बिदिल' नङा जोंहा जुदि माबा बा जोंना मोनानि नयथासोआव जागायदोंबाबो बियो सोरांलायनाय जागोन आरो सासेनि उनाव सासे सासेनि उनाव सासे फैबाय थानानै ओमफ्रायो औ बिनि उनावहाय जोंहा माखासे गोदोनि जालांनाय जाथायफोर बोराय बुरैनि सल'बाथा मोनसे खुरिया बोराय खुरिया बुरि बे सल'बाथाफोर दङ बेफोर खेराइ माबानायनि गेजेरजों स माबायो आरो फोरमायो बेखौहाय जोङो दौदिनिखौहाय माबा खर'आवहाय मोनसे दाहाल होननाय दंना गोदो जे दावहायाव बाहायोमोन होबथानो थाखाय जेनेबा दानबा सुबा नाङैनि थाखाय ओमफ्राय बेखौहाय खर'आवहाय हम होबाय ओमफफ्राय माबा आरोबाव मोनसे माबा साखाफारा होननाय मोनसे माबा दङ सि दङ बेखौ खर'आवहाय होयो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जुनिया दाहाल थुंग्रि लाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय सासे अजा थाबावो जोंहा अजाखौ जोंहा माबा रायफोदगिरिबो होननानै बुङो ओमफाय जानागुरुबो होननानै बुंनाय जायो आरो बियो बेनो बे सल'खौ खोन्थायो आरो बेजोंनो लोगोसे जे जोंनि बर'नि माखासे माबा दोरोङारि मोसानायफ्रा खेराइजोंहाय सोमोन्दो दं आरो बे बेफोरनो जाबाय दाहाल थुंग्रि सिबनाय दाउस्रि देलाय मोस आरो गोबां दंबावो बिदिब्ला नों उनाव सावरायनोसै नामा
औ नोंथां औ नोंथां आं र' नोंथां नोंथांनो आं मोनसे मा होनो खोनादों नोंथां आंबो फोरमायनो नागिरदों जोंनि खेराइ मोसानाया बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि फोरबो होन्दों ज नोंथाङा बेबायदिनो नंगौ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों जोंनि खेराइ मोसोन जाबाय जोंनि बर'नि गोदो गोदायनिफ्रायनो हानान गसाय एबा भगबानखौ मा होनो ओ सिबिनाय मोनसेबा बरायनाय मोनसे फोरबो आरो ना नोंथां औ थिग बेबायदिनो जोंबो नुनो मोनदों आरो जेरै दौदिनिया मा होनो हरफ गाहाम मोसानायखौ आरो मा होनो सम सम नुयो जोङो बे बाथौनि सिजौआव दाहाल थुंग्रि लानानै गाखोनानै मोसानायखौ नुदों बेखौ बुङो दौदिनि मोस नाय ना नोंथां जेरै बे खेराइ फोरबोआवनो बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां
अ औ
औ थिग बेबायदिनो मा होनो बे मोसानाया जाहैबाय जेब्ला दौदिनिया मोसागोन खानाय हंगार नानै ओ मा होनो बाथौखौ गिदिं गिदिं मोसा बे समावनो मा होनो आनान गसाया फैनानै बेनि सोलेराव हाबथायो होननाय मोनसे फोथायनाय दङ नङा होनोमबा नोंथां। औ बे बाथ्राया थारैनो सैथो मा होनो बे गोदौदिनिया बै समाव मोसाफुनाय समाव मा होनो सोरबा माबा मोनसे सोंदोंबा बेनाव अब्ला बे गासैखौबो थारै थार गोसोजों एबा थार जायबा सुबुङा सोंदों बिनि सोंनायनि सोंथि थारखौनो फिननाय होजोबोनो नंगौना नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ ओं बिदिनो जोंनि खेराइाया मा होनो मोनसे आनान गसाया मोनसे हाबफायो आरो बेनाव जेरै जोङो भगबानखौ जों सिबियो नालाय बेनिखायनो मा होनो बेयाव भगबाना फैनानै सोरबा जा सोङो माबा मोनसे मा होनो बेमार आजारनि खोथा सोंबाबो बिथांनियाव बे खोन्थाफायो आरो नङा होनोमबा नों
उम-उम
मा होनो जोंनि खेराइ फोरबोआ दोरोङारि मोनसे गाहाय फोरबो आरो। बेफोरबो मा होनो बै समाव मा होनो जेबा दौदिनिया मोसागोन बे समाव दौदिनियानो गोबां मानसिखौ सोरबा गाज्रि थायोबा गाज्रिखौबो मा होनो माबा खामो मा होनो हमनानै जांख्रियोनो खोनादों? बेयो नंगौना नङा नोंथां नंगौना औ माने बे बेनि गोसोआ गाज्रि बेमाइ बारै खालामदों बिदि होननानै जों औ सिनायो र' औ औ सिनायो आरो औ बेबायदिनो खोनादों आरो आं नाथाय दिनैसिमबो नुफेराखै जानो हागौ औ भगबानखौ गोदोनि समाव जि मोजां मा होनो फालियोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा गोथारथिफोरखौ मानियोमोन नङा होनबा नोंथां औ बेनिखायनो मा भगबाना फैयोमोन आरो। दा नाथाय बिदि फै मोसानायखौ बुहुत खम नुबाय मानो होनबा गोबां जायगायावनो दानिया मा होनो धोरोमफोरखौनो सोलायनो हमबाय नङा होनोमबा नोंथां? बेफोरनि जाउनावनो गोबां खम नुबाय आरो दोङो खायफा खायफा ओनसोलफोराव दासिम बो बेफोर फोरबोखौ फालिनाय जेरै बैसागु बो बोथोराव फालियो नङा होमबा नोंथां मागोआव फालियो। आघोन दानफोराव फालियोन आरो बिदि गोबां नुबोदों आरो दाबो जेरै जोंनि थिंबो दङ मोनसे जायगायाव मा होनो मागो दानाव फालियो आरो बिदिनो खेराइ फोरबोखौ
औ मा गोदानावनो जायो।
औ नोथां औ आरो मा होनो जोंनि ओनसोलफोराव बेबायदिनो दौदिनिखौ लाना फैनायबो नुदों आरो जेरै--गामि ओनसोल फ्राव माने जायोबा फोरबो जायोबा दौदिनि मोसानायखौ नुनो मोनो। बे दौदिनो हानाय हंगारनानै दाहाल थुंग्रिला सिबै सिबै मोसायो। नङा होमबा नोंथां आरो बेयावनो थायो। सासे मा होनो अजा बोराइबो होनना बुङो आरो जायो। मा होनो औ जाय माने मन्थ्र'खौ रायो आरो नङा होनबा? औ बे मथरखौ रायना होयो बेम दौदिनिया खानायाइ हगारनानै मोसायो। जेरै दाहाल थुंग्रि सायाव गाखोनानै मोसायो बेफोरबो मोनसे बिदिनोसै आरो नङा होमबा नोंथा? बेफोरखौ दा जों ओ मा होनो नुनो थांनाया खमसै आरो। नङा होनबा नोंथां?
जोंनि गामियावहाय फालिनाय जायो।
अ नंगौ नामा नोंथां जोंनि गोजा नुवा नुनायालाय नोंथां बेसे गोजानावाव फालियो आरो' जोंनि ओनसोलावबो मालाबा गोदोसो जायोमोनदां दाना नाथाय सोलायनो हंबायना जोंनावबो गोबां बेफोरो फोरबो फोरखौ बुहुत मा होनो सोलायनानै गोदान गोदान धोरोमफोरसो लाजोबनो लाजोबबाय नालाय नोंथां बेनिखायनो नुनो मोनला आरो। ओधोरोमफोरानो बा आलादा आलादा मुं लानानै गावबा- गाव फालिनाय जाबाय नालाय नोंथां औ नोंथां। दे होमबा बियो नोंथां बिदिबा दोनथ'नोसै नामा समाव जाना फैबाय। औ दे औ दे